औ हेल' नोंथां औ आं खोनादों।
औ दा आङो नोंथांजों दसे सम सावरायनो फैदों
औ सावरायनो हागोन
औ नोंथाङा दा फ्रि ना?
औ आं फ्रियैनो दं
औ
दा नोंथाङा मानि बेखौ हिय सावरायनो सानदों? मानि सोमोन्दै?
दा आं जानाय लोंनायनि सोमोन्दैखौनो सावरायनोसै नोंथांजों
औ दे
औ औ दे दा जानाय लोंनाय होनोब्ला दाथ' जोंना गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय दं नङा होमब्ला? औ दा जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंना खायसे जानाय लोंनाया जोंनि थाखाय गाज्रि खायसेया मोजां
नंगौ औ
नि
माने मैगं थाइगं बा जानाय लोंनायफोरावथ' गाैबो मुलिसो बाहायनाय जाजोबो नङा होमा नोंथां
नोंगौ
मोजाङै माने औ औ औ बासि बासि नायनाय जानांगौ जायो आरो दा जों बुंनो थाङोब्ला जोंना दा मैगं थाइगंखौनो जोंना गासिबो मुलि होनायखौनो नुनो मोनजोबो
औ
औ दा जों बे मुलि होनाय मैगंफोरखौ मोनजाफ्लाङबानोथ' जोंना देहायाव
एसेब्लाबो खहा जागोन नङा होमबा
औ नंगौ गोबाङानो खहा जायो
औ बेनिखायनो जों जानाय लोंनायखौ जोबोद मोजाङैनो जानांगौ आरो
उम औ।
औ। दा जानाय लोंनाय होनोब्ला मानसिया। ओंखाम ओंख्रिखौल' नङा। दा फिथाइ सामथायाइफोरखौबो जानांगौ जायो समाव।
औ।
दा जों मोजां मोजां हेल्दि फुड जानो होनोब्ला। दाथ' ओंखामानो आरो जोंना दा फिथाइ सामथायाइ। अर्गेानिक मैगं थाइगं।
औ।
औ दा जों फास्टफुडफोरखौ बारा जानो नाङा आरो।
औ।
दा जों फास्ट फुड जायोब्ला जोंना देहायावबो। बांद्राय जायोब्ला देहायावबो खहा होयो।
औ।
औ बेनिखायनो जों। हेलदि हेलदि फुडखौ जानांगौ जायो आरो ना मा होनो नोंथाङा।
औ नंगौ हायोबाथ' जोङो। गोथां मैगं थाइगंफोरखौनो रुयै रुनानै जानायानो साबसिन नङा ओब।
औ औ नंगौ।
आरो फिथाइ सामथायाइखौबो जानाया मोजां।
औ।
फिथाइ सामथायाइ जाबाबो देहायाव एनारजि फैयो।
औ नों।
बेयो आरो थै गैयै मानसिफोरनि थाखायथ' दालिम फिथाइफोरा थोजाबा। थैफोरा। बारायो सोगोम जाखांबोयो बिसोरै। बेमारिफोरखौ। थै गैथारै बेमार जानायफोरखौ दुरबल जानायफोरखौ। दालिम फिथाइफोर आफपेल फिथाइफोर। बेफोरखौ जाहोनांगौ नङा होनबा। बेफोरनि गेजेरजोंबो देहायाव बोलो फैयो।
औ। दा बेफोरबो जोंना आरो हेल्दि फुदा नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ दा जानाय लोंनाय होन्ला जों बेफोरखौ। मोजाङै बासि बासि जानांगौ जायो आरो फास्ट फुडफोरखौ जों जाब्लाय थाब्लाथ' जोंना देहायाव। बेमार हाबो गेस जायो। उदैयाव बायदिसिना रोखोमनि बेमार सोमजिनो नागिरो।
औ नंगौ।
औ दा जोङो निजिनो। न'आव हेल्दि हेल्दि मैगं थाइगं। फोरखौ गायनानै फिथाइ साम्राइफोरखौबो दा थालिर फिथाइफोरबा। थाइजौ फिथाइफोरखौ जों न'निखौनो जानांगौ आरो।
औ बेफोराव जेबो केमिकेल मुलि होनायबो थाया। न'नि फिथाइफोराव औ बाजारनिफोराथ' गुद गासैबो केमिकेल होनायफोरसो जाजोबो नालाय
औ नंगौ नोंथां
बिनि थाखायनो फिथाइ सामथायाइखौबो न'फोराव थाखाबा मोजां जायो
औ।
नोंथांमोनहानाव मा मा फिथाइ सामथाइ दङ?
दा जोंहानाव जानाय फिथाइ सामथायाइ होनोब्लाथ' बे थालिर फिथाइ दं, लेसु फिथाइ दं,
औ।
औ दा नैबे खमला फिथाइ दं आरो।
औ।
औ दाथ' जोंहा बाहेरनिफ्राय बायनानै जानाय जाया आरो। जानायालाय।
बे न'नि फिथाइ सामथायाइखौनो जेब्ला बोथोर फैनानै फिथाइया थायो अब्ला बेखौनो जायो आरो।
औ।
औ। दा सफारि फिथाइफोरबो दं जोंनाव सफारि फिथाइफोराबोथ' जेबो मुलि सुलि बेब'हार खालामि नालाय।
औ।
बेफोरखौ जाब्ला मोजां आरो।
औ नंगौ।
औ।
भिन्दि जायो आरो दा मैगं थाइगंफोरखौबो जों मुदुफुल फि दाइ बा स्कस फिथाइ बेफोरखौ थाव बेब'हार खालामालासिनो बयल खालामनाबो जाजायो नोङा होमब्ला भिन्दिफोरखौ औ बेफोर जों बयल खालामना जायोब्ला जोबोद मोजां आरो जानोबो गोथाव जायो। औ दा जोंना बांद्राय थाव जाब्लाबाब दा जोंना देहाया एसे खहा जायो औ। बेनिखायनो माने जों बांसिनानो रुनानै जानांगौ आरो। थावफोरखौ एसे खमायनांगौ आरो जों देहानि थाखाय।
औ नोंगौ।
औ।
थानै न' न'फोराव नारें फिथाइफोर थाबाबो मोजां न। नङा होनबा दाथ' गरम बोथोर। गरमफोराव बे बाजारनिफाय बायना लाबोनाय जुस सुसफोरफोरखौ लोंस्लाय स्लाय जोङो न'आवनो नारें फिथाइफोर थाबा बेफोरखोनो सेबनानै जुस बानायनानै लोंनो
औ औ औ नोंगौ। नोंथांनि बुंनाया जोबोद मोजां जादों जों दा जुस लोंनायनिस्राय जों न'आवनो बेफोर अर्गानिक न'नि बाहायनाय माने आखाइजों
औ।
बिदिनो बानायनानै सरबत बानायनानै लोंनो हायो आरो ना दा जोङो थाइजौ फिथाइफोरखौबो गोमोन खालामनानै जोङो सर्बट खामना लोंनो हायो औ दा जों जुसफोरखौ दखाननिफ्राय लोङालासिनो दा जों न'आवनो बेफोरखौ सर्बट खालाम खालाम लोंना
औ बिदिबा हेलदिबो जाबाय।
औ जेबो मुलि बेबहार खालामि। अर्गानिक बुस्थुखौ लोंनाय जायो ना लाय जानाय जायो नालाय देहानि थाखायबो मोजां जाबाय।
औ।
औ बेनिखायनो जों। न'आवनो गायनांगौ-फुनांगौ। जानो आन्थाखौ एसे-एसे आरो।
औ नंगौ।
देहायाबो मोजां थाथों हेलदि जानाय बायदि। नोङा होमब्ला?
नोंगौ ओ।
दा जों। गथ'-गथायाइफोरखौ बांद्राय पेकेटनि मेथाइफोरखौबो जाहोजाया।
औ।
औ बिसोरनि थाखाय गारजि बांद्राय फेखेरनि मेथाइ जाहोनायाबो देहायाव। खहा खालामहैयो। औ बेनिखायनो जेसे हायो औ।
हायोबाथ' न'आवनो थानाय फिथाइ-सामथायाइ बेफोरखो जाहोनायानो मोजां। दा जोंनावबो थाजोबा नालाय समाव बायनानैबो। जानो गोनां जायो।
बेनिखायनो। जानाय-लोंनायनिफ्राय गोजान जानांगौ आरो गाज्रि मुवा-बेसादनिफ्राय।
नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया।
औ। दा ओंखायनो जों गावनि। फंबाइ, बिनानाव, गथ' फिसा-फिसाफोरखौ। पेकेटनि मेथाइफोरनि साह। ओमफ्राय एसे गोजानाव दोननांगौ जायो आरो चक्लेट फोरनिफ्राय।
औ बेफोरखौ जाबाबो हाथाइफोरा एम्फौ जाजोबो ना। दानिया चक्लेटफोर जाबा औ‌।
औ बेफोरखौ होनांगौ आरो जाब्लाबो दा जोंना जानाय-लोंनाया। बेफोरखौ जानायनिफ्रायनोथ'।
देहाया गारजि जायो आरो‌।
औ।
ओंखायनो गथ'फोरखौ जेसे हायो बे पेकेटनि मेथाइ-मुथाइ बायदिसिनाफोरखौ। जाहोनायखौ खमायनांगौ आरो आंनिबा।
औ नंगौ औ नों खमायनांगौ। मानो होननानै बुंङोबा बिसोरनि देहानि थाखायबो गाज्रि बियो। उन्दैफोरनि थाखायबो गाज्रि गेदेरफोरनि थाखायबो गाज्रि।
औ।
होनबाथ' मेथाइसफोरखौ पेकेट मेथाइफोरखौ जानायनिख्रुइ। फिथाइ-सामथाइ जानाया साबसिन।
औ-औ नंगौ नोंथां ओंखायनो पेकेटनि मेथाइफोरखौ जों। लाबोनानै गथ' गथायफोरनोबो होफैनांगौ आरो देहानि थाखाय। नङाब्लाय। बिसोरथ' जानाय होनोब्ला जोंना दा पेकेटनि मेथाइ। फास्ट फुड सावमिन बायदिसिनाफोरखौसो जायो नालाय चावमिन मम। मम' बायदिसिना बेफोरखौ जाबाथ' बांद्राय जाबाथ' जोंना उदैयाव।
गेस जायो बा बायदिसिना बेराम सोमजिनो हमो।
औ नगौ।
ना?
बेनिखायनो जोङो बेफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ आरो बेफोरो फास्टफुड बा मुलि होनाय बायदिसिना मैगं थाइगं जुइसफोरखौ एसे खमायनांगौ जायो आर ना मा होनो नोंथाङा?
नोंगौ।
औ।
बिदिब्ला नोंथां जोंना सावरायनायाव समावबो जानानै फैबाय।
औ नोंथां दा नोंथांजों बेबायदि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो। इयनावबो उनाव मोजाङै मोजां मोनसे टपिकाव सावरायनो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय आं नोंथांखौ। औ दे हब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय दे। दे बिदिब्ला औ।